होलौ
हेल'
औ नों
अ अ खोनादोंना खोनादोंना नोंथां
औ औ खोनादों आ ओन आथांजों दान्दिसे स' मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै फन हरनाय जादों नोंथां
आयदाखौ आं
औ
आयदाया जाबाय गारि मथर जों गारि मथरजों बोरै हान्था मेला राहाफ्रा जोंनि थाखाय बेसे गोरलै जाना फैखो गोदोनि दिनावथ' एसेबां खस्थ'मोन दानि दिनाव माने हान्था मेला राहाफ्रा माने थांलाय फैलाय जोबोद आराम जाबाय बेफोरनि बागै नोंथांखौ फंनैसो बुंनो खाबु होदों आरो नोंथांनि उनाव आङो फंनैसो बुंसै आरो
औ आ गिबियावनो जों हान्था मेला दे बागै बुङाबा जों गारि मथर गोदोहाय माने हान्था मेला औ गोबां रोखोमनि खामनाय खौ नुनो मोनो मोन गोबां रोखोम माने जोंङो गरायजोंबो हान हान्था मेला गराइफोरजों खालामनायखौ नुनो मोननाय जायोमोन जे ऐ मोसौ गारि मोसौ गारि होनगोन बेखौ मोसौ गारि गराइ गारि बिनो ओ गोबां रोखोमनि दंमोन दाथ' जोंङो गोबां गोरलै सिमाव माबायावनो माने दाब जायगासिम थांनो गोरलै समावनो सौवहैनो हायो माने ओ खस खस्थ' गैयालासेनो जोङो थप माने हान्थिनानैथ' दाबसे दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम सहैनो हाग्रा जाबाय दा जोङो गोदोहाय गोबां खस्थ' जायो जों ओ गारि मथर गैयि समाव जोङो थाबायनानै थांनांगौ जायोमोन दायो जों बिदि नंला जोंनियाव गिबियावनो बुङोबा जों गोदोहाय थ' बिदि गैयामोन नालाय दा दे गारिया जों बाइक थायो बिदिनो साइकेल एदिनो आरो ओ मा होनो एखौ खार एदिनो गोबां गारि गोबां रोखोमनि दङ बास एदिनो बायदि बायदि ट्रेन एरब माबा ओ मा होनो जाहास होनगोन एखौ बिदिनो थायो दानि जुगाव जों माने गोबां सम लानांगौ समखौ जों माने दसेनो सहैनो हायो माने गुबुन दाबसे जायगासिम जों थबनो मोनहैनो हायो जोंनि टाइमखौ माने गोबां बासायनो हायो जों दानि जुगाव माने गोदोथ' जोङो गुबुन दाबसे जायगा जासिम थांनो थाखाय गोबां जायगासि गोबां गोबाव समसिम हान्थिनांगौ जायोमोन आ बिदिनो आरो बुङोबाथ' जोङो दा गोदोनिजों दानिजों गोबां फाराग खौ नुनो मोननाय जायो गोदोहाय बेबायदि जोंहा गारि मथर गैयामोन नालाय औ दे नोंथाङो फंनैसो बुंग्रोलाय औ
औ गोदोनि दिनाव माने बांसिनानो साइकेलफोरजों बायदि हान्थियोमोन बिदिनो जोबोद खस्थ'यै माने थांलाय फैलाय हान्था मेलाखौ बिदिनो खस्थ' मोनोमोन दानि दिनाव माने बेफोर साइकेल मथरफ्रा बिराद खमाय साइकेलफोरखौ माने बिराद खमै बाहायसै बांसिनानो गारि मथर लानानै माने गाव गावनि हान्था मेला राहाफोरखौ एसे गोरलैयैनो खालामबाय आरो साबसिनबो जाबाय बिदिनो थांलाय फैलाय राहा जोबोद खस्थ' जायोमोन बिदिनो बायदिसिना बिजनेस हक बेफार हक बिफोरो खालामनो खामानिफ्राव माने जबोद खस्थ'यै साइखेलजों नारलां नारलां बिदिनो गोबां समसिम नारनानै सहैनांगौ जायोमोन दानिया बाइक एबा गारिफोरजों थाबैनो सहैनो हानाय जायाखै बिदिनो साइकेलफोरजों माने गिदिर बिजनेसफोर खालामनो हाया जायो। बिदिनो फिसा फिसौ मालफोरल' लांनो हानाय जायो बि आरो जोंना दायो गोदान मुगायाव गारि मथर बायदि फोरों माने एसे गिदिर एबा गोबां बिबांनि माल बुस्थुफोरखौ जोङो लांनानै जोङो फानहैनो हायो। एबा दोनहैनो हायो बेफोरनि गारि मथर फैनायनिफ्राय जोंनायया माने हान्था मेला थांलाय फैलाय
गोबां गोबांनि बायदिसिना माल सौहैनाय दोनहैनाय लाबोनाय बेफोरो माने गोबाङ सुबिदा जादों गोबां मोजां जादों साबसिन जादों। आरो बेफोरो गारि मथरफ्रा माने गोबां बिबांनि दानि जुगाव माने ओंखारसै दानिया बांसिनानो साइकेलफोरखौ हाथिनो नागिरला थाबायनानैबो थांनो नागिरला बांसिनानो माने गारि मथर बायदिखौ बाहायसै बिनियाव बिनि थाखायनो माने साइकेल मथरफ्रा साइकेलफ्रा माने एसे खमायलांनो हमबाय। साइ सलनायखौ नुनो मोनला।
औ
दानि मानसिफ्रा माने एसे साइकेल सालायनो बासै बिदिनो खस्थ' मोननाय मोनसै बिदिनो खस्थ' मोननानै बिदिनो देहाफोरखौबो एसे एक्सारसाइस बायदिसिनाबो खालामला गोदोनि मानसि दानि मानसि मानसिफ्रा माने गोदोनिफ्रा माने साइकेल सालायनाय बायदिसिनाजों गोलोमदैफोर ओंखारोमोन खस्थ' माने थाङोबा जेनेबा देहाफ्राबो एसे मोजां जायोमोन। दानि दिनाव माने बिदिनो गारि मथर बायदिसिना फैनायनिफ्राय माने एसे खस्थ'आबो खम जादों आरो ओमफ्राय बिदिनो सान थांबा फारसे देहाफ्राबो एसेबां माने गोलोमदैफोर ओंखारला बिदिनो एक्सारसाइसफ्राबो मोजां जाला साइकेल सालायनायाबो मोनसे एक्सारसाइससो बिदिनो जेनेबा मोदोमनि बिदिनो एक्सारसाइस बायदिफ्रा माने एसे खमायलांबाय बिदिनो गारि मथरफ्र गाखोबाथाय ओरैनो आरामाव थांनाय जायो। जायो नालाय बिनि थाखायनो माने एसे बे गोदोनि बायदिबा माने एसे मानसिफ्रा एसे थाग्रायै थायोमोन आरो एसे माने अपस जायो माने बिदिनो मानसिफ्रासो बोलो गोराबो जायोमोन दानि मानसि फोरा एसेबां बोलोबबो गैला होननानै थांलाय फैलाय बिदिनो गारि मथर फोरावाने दायो दाम दामै बारायलांगासिनो दं माने गोदोनि दिनाव एसे दामफ्रा खममोन गारिफोरनि दामा दायो गिबि खेब ओंखारजेननायाव गारि मथरा एसे खममोनो दाइयो माने बिदिनो गोदान गोदान इदिनो
माल बुस्थु गोदान गोदान इन्जिनफोर गोदान गोदान बिदिनो बानायनायाव माने एसे दामफ्राबो बारायलांबाय बिदिनो दायो माने गारि मथर गंसेफोर बायोबा माने गोबां रांनि गोनांथि जायो ओंखायनो जोङो बेखौ बेफोरखौ बायनोबो जोंनाव माने रांबो थानो नांगोन नङाबा जोंहा हान्था मेलाफोरखौबो जोङो बेफोरो आराम लगैबो जोङो आराम मोननाय नङा जोङो गिबियाव बायनो थाखाय जों बे रांनि गोनांथि जायो बिदिनो
औ।
हान्था मेलाखौबो जोङो बिदिनो गोरलैलैयनो आरामाव थांनो हाया।
औ।
नोंथां नोंहाबो दसे बुंबावो नोंसिरनि गामिफोरनि बागै गामिफ्राव माने जदिनि हान्था मेलाफ्राव
औ उम आ औ ओ आं हान्था मेलानि बागैनोससेस बुंबावनोसै माने जोङो गिबियाव हान्था मेलाखौ बुङो बाथ इदिनो बुङोबा जों गोबां रोखोमनि थायो जेरै जोंङो दानि हान्था मेलाखौ बुङोबा जोङो गिबियाव माने हान्था मेलायाव गोबां बिदिनो अबेबा माने मा होनगोन बेखौ मोनसे मोनसे गावबा गाव मबा थायो देलाय हान्था मेला गावबा गाव माबा थायो जेरै ओ बा गारिया जाहैबाय इदिनो मा होनो मानसि बोग्रा बा अबेबा गारिया जाहैबाय बिदिनो माल रोगाग्रा इदि गोबां रोखोमनि थायो बिदि थिक बेबायदिनो। आरो बुङोबा दानि जुगाव गोबां बिदिनो गोबां बेलेग गुबुन गुबुन माने गारि ओंखारनो मोनबाय आरो। बे गारिजोंनो गोबां सुबुंफोरानो बेखौ माने माबा सालायनानै माने रांखान्थियारि आरजिनायखौ नुनाय नुनो मोननाय जायो ओमफ्राय बेजोंनो रांखावरियारि माने रांखान्थि खामायनायखौ नुनाय जायो बेजोंनो गावनि संसार बा गावनि जिउखौ खुंलांनायखौबो नुनो मोननाय जायो ओंफाय आरो जों गामियाव गारि लानाय होननानै बुङोबाथ' गोबां सुबुं सुबुंफोरानो दाथ' बयनोबो न'खर न'खर गारि नुनो मोननाय जायो गोदोहायथ' साइकेलानो खायफा खायफानि न'आवसो थायोमोन इदिनो गोबां खम नुयोमोन साइखेलफोरखौबो दाथ' बयनिबो न'खर न' खर गारिफोरखौनो नुनो मोननाय जायो आरो बयनिबो न'आव सोरनिबा न'आव स्कुटि बाइक बा सोरनिबा न' कार बेफोरबायाददिखौ नुनो मोननाय जाखायो ओ बिदिनो बुङोबा आरो गैयाबाबो दानि जुगाव माने सुबुंफोरा बोरै लायो होमबा दाना मा होनो बेखौ उम फाइनान्स खालामनानै लायो बयनिबो न'खर न'खर दा थानायखौ नुनो मोननाय जायो जोंनि बर' सुबुंफोरा दानो बिराद बे गारिफोरखौ फाय नेसाव लानानै फैनानै बिदिनो सालाय फैनाय खौ नुनोमोनाय जायोबा बिदिनो बेफार फालांगि हान्था मेलानि थाखाय लानानै बिदिनो गावनि जिउ बा बिदिनो गावनि माने जिउखौ खुंलांनो थाखाय बेफोरखौ लानाय लानायखौ नुनो मोननाय जादों आरो जों गामि। ओनसोलाव माने ओरै सोरबा बिदिनो माने मुलाम्फानि थाखाय लायो सोरबा इदिनो गारि गिदिर लायो ल'नै लादोबाबो बिसोर माने मुलाम्फानि थाखाय लायो बो गावनि बिजनेसनि थाखाय लानायखौ नुनो मोननाय जायो। ओमफ्राय आरो खायफाया दं बिदिनो गामियाव इदिनो गावनि मा होनो हान्था मेलानि था खाय लानाय बा औ इदिनि थाखायनो लानाय खौ आरो खायफायाथ' मालाय रां रुफा गोनाङा गिबियाव मालाय डाइरेगावनो लानानै गोबां न'खराव बिदिनो नुनो मोननाय जायो बाइक गारिफोरखौ। गोबां रोखोमनि इदिनो माने सुबुं दङ' गोबां बेलेक बेलेक माने राहा लामानि थाखाय लानाय बा बेलेग सोरबा बेफार फालांगि खालामनो थाखाय लानाय बिदिनो सोरबा ओ भार गारि भारा मा होनगोन इखौ उम बैदि गारि भारा बोनाय बेफोरबायदि नि थाखाय लानाय बिदि गोबां रोखोमनि सुबुं दङ'। जोंनिथिं माने बेजोंनो माने बे गारिफोरखौ लानानैनो माने गावनि जिउफोर खौ खुंलांनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो ओ नोंथां।
औ औ नोंथां ओ नोंथाङा जोबोद औ औ औ जोंथिंबो बिदिनो बिदिनो फाइनान्स खालामसिगोन फाइनान्स खामनानै ओ माने गारिफोरखौ लायसिगोन बिदिनो एसे एला डाउन पेमेन्ट होननानै। बिदिनो ओमफाय मासाव इएम आइ फोर हरनाय बिदिनो जि खालामनाय माने गारिफोरखौ बाय थाङो आरो इदिनो खेबसेनो बायनो हानायफ्रा बायबाय बिदिनो बायनो हायिफ्रा माने नै इएम आइ फाइनान्सल' खालामनानै माने बायो आरो। दा होमबा नोंथां समाबो जाथ'बायना ओ उनाव सावरायबावसि ओंदे